न' औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
आनो उ
मा होनदों नोंथाङा?
आदिाथना
औ दङ फ्रि।
अ नोंथां आ दानाय लोंनायनि सायाव सावरायलायजागोन ना
औ सावरायजागोन दे।
औ याब्ला बा आसामजोंनो एै एबाफोरखौ मोजाङानानै बिदिनो गावजोंनो नांगौ गोनांथिखौ लायोमोन बेफोरबायदि दैया दासिमबो दङ आरो हागोन ना?
औ हागोन।
औ।
दानाय लुनाय होनबाथ जों बयबो मोनथिखागौ बरफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो दाना लुनानै गानग्रा।
ओं
दानाय लुनायनि सायाव होनबा जों गिबियावनो बर आइजोफोरनि सायाव मखग्रोनो हागोन आरो। माने बर आइजो फोरासो जिखौ बांसिन दायो।
बर आइजोफोरनि गानग्रा जि दखना फास्रा। बेखौ बर आइजोफोरा बांसिनानो गाव गावनो दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं।
औ
बिदिनो आरो बर आइजोफोरा गाव गावनि गाननायनि अनगायैबो हौवासा फोरनि जि गामसा बेफोरखौबो जों दानानै होनायखौ जों नुबोगासिनो आरो।
बिनि अनगायै आरोबाव जि जोंनि बरनिनो आरनाइ बेखौबो दागासिनो दं।
दानाय लुनायाव गोनांथि जानाय होनबा जों गिबियावनो सालखुन्था गान्दै माखु बालेब बिदिनो गोबां आइजें आयलानि गोनांथि जाग्रोयो। बेफोर आइजें आइला फोरखौ जों गिबियावनो नांगौ बायदियै बुथुमना लाग्रोनांगोन बेफोर आइजें आयला गैयाबाथ' जोङो जि दानोनो हाया। साल खुन्थानि सायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो। सालखुनथा ग खायसे खायसेया जोंनि ओनसोलखै औवाजों बानायो आरो खायसेया गय फिफां दंना बे गय फिफांनिफ्रायनो बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बिदिनो बालेबारि होनोब्ला जों औवानिफाय बांसिनानो बानायो। आरो आथिखालावथ गोनोखो मुगा जाबाय नालाय बायदिसिना मेसिननिबो मेचिनजों बाहायनाय माखासे जन्थ्र बेफोरखौनो नुनो मोनसै आरो।
औ।
दख'नानि सायाव बुंनो थाङोबा जों दख'नायाव गोबां आगर नुनो मोनो।
दख'नायाव गोदोनि माखासे आगर दाबोबाय थानाय बुंनो थाङोबोब्ला जोङो खासि हाथाय, आगर गुबै, फारौ मेगन, खांखिलर आगर लाव बेगर, दिंखिया आगर, दाउसा मोख्रेब बेफोरखौनो मख'ग्रोनो हायो आरो। जाय दासिमबो आथि खालाव सोलिबोगासिनो दं बेफोर आगरफोरा। आरो बेनि अनगायैबो जाय गोदान गोदान दाबोगासिनो बेफोरथ' गोबां गोदान गोदान आगर होनानै गुबुन गुबुन मुं होना दाबोनायखौबो जों नुनो मोनबावगासिनो आरो आथिखालाव।
औ।
दख'ना सोंनायनि बागै जों बुंनो थाङोब्ला सिगाङावनो जोंनो खुन्दुं नांग्रोगोन खुन्दुंखौ जोङो समफ्ला संफ्ला लानानै थु थुनना लाग्रोनांगोन आरो सिगाङाव
औ।
बिनि उनावसो जोङो जिखौ सोंनो हागोन आरो जि सोंनो थाखाय जोंनो मोनसे गोलाव गुवार जायगानि गोनांथि जाग्रोयो। मानो होनोब्ला जोंनो दख ख'ना दानो थाखाय दख'नाखौथ' जोङो गोलाव गुवार गानो नालाय बिनि थाखायनो गोलाव आरो गुवार जाय गाया गोनांथि जाग्रोयो आरो सिगाङावनो।
उ।
आरो दख'नांखौ जों मोनसेल' गाबजों दायोब्ला समायनाय नुवा नालाय बेनिखायनो जों मोननै मोनथाम गाबखौ सिगाङावनो समफ्लायाव थुना लाखांनायनि उनाव लारि लारि सोंलांनो हायो आरो।
उम।
आरो बिदिनो जों सोंखांनायनि उनाव माखासे साफा खालामनाय थुननाय बिदिनो खामानि साबावो बिदि खालामखांनायनि उनावसो जोङो साल खुन्थायाव थिखोनो हायो। जेब्ला सालखुन्दायाव थिखोखांनाय थिखोखाङो बेनि उनावसो जोङो दख'नानि महरखौ होनो हायो आरो।
उम।
आरो बिदिनो जों गोबां बुंनो थांब्ल'बा थांबावबा आर'नाइ आरो गामसा बिदिनो आरो बिहु फालि बेफोरनि सायाव बुंबावनो हायो आरो। बेफोरनि सायाव बुङोब्ला जोङो बांद्राय गुवार आरो गोलाव जायगानि गोनांथि जाया मानो होनोब्ला बेफोरो मा गुसुं जायो आरो दानायावबो साबसिन जायो आरो।
उम।
आर'नाइनि सायाव बुंनो हायोब्ला जों आर'नाइयाव आर'नाइ आगरानो गुबै जाय गोदोनिफ्रायनो दासिमबो बे मोनसे आगरानो सोलिबोगासि नो आरो। दा नोंथाङा नोंथांनि ओनस सोलनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हिसानखौ माबायदि दायो नोंथाङाथ' फोरमायबाइ नङा होमबा? आंङो दा फोरमायनोसै आ जोंनि ओनसोलाव आ गोदो जेरै जा आबै आबौनि समाव ओ आखाय जा थावख्रि लुयोमोन बे हुदाआया दासिमबो दासिमबो दंङ अब्लाबो गोदोनि बायदि दा गैलिया समनि आंखालाव दानि समाव मेसिनारिफोरखौ बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो। ओ अब्लाबो आखाइजों दानाय ओ दा थावख्रि लुयो। बे बां सिन गोख्रों जायो एबा फाखोआ मोजां जायो आरो ओ दा थाव ख्रि लुनो थाखाय माबोरै मा लुयो होनोब्ला गिबियावनो ओ जा एम्फौ लाथानि दा स्टेप थायो बेखौ जोंङो गिबियावनो मोजाङै फोरानना लानायनि उनाव जों बे खौ नै घनटा थाखाय ओ सुग्रा जा खारै साबोन दंङ नङाबा ओ जोंनि ओ गायनाय एलभेरा-एलभेरा बेखौ लानानै जोंङो नै घन्टा रुनो नांगो फिथोबखौ मोनसे गुफुर गुवार ओ जियावनो खाना लानानै जों बेखौ रुनो नांगौ बिदि नै घन्टा रुनायनि उनाव जों बेखौ ओ बो रुखांनानै मोनसे गामलायाव एबा ओ जेरावखि जाया जोंङो दै गुसु लानानै बेवहाय जोंङो ओ मोननै मोनथाम होनानै जोंङो बेखौ ओ आखाइजों फिथा रखमै गुवारै खालामनानै लानांगौ आरो गिबियावनो जानायाव मोजां जानायनि खायनो बिनि उनाव बे बिदि ओ फिथा बायसा बारायखांनायनि उनाव जों बेखौ जोंनि हानि इन्जुर दङ ननि बे हानि इन्जुरनि नआव जोंङो गिबियावनो सिथाबना दोननाय जायो रानो थाखाय। बिनि उनाव जेब्ला बियो रानो अब्ला जों बेखौ मेसिनारिजों नङाब्ला ओ आखाइजों दानायखौ नुनो मोनो आरो आखाइजों दायोब्लाथ बांसिनानो ओ दैयाव सोमनानै लानायखौ दानायखौ नुनो मोनो नाथाय ओ समनि आंखालाव दानि समाव मेसिनारिजों ओ बिदि थावखरि लुनाया गोरानैनो लुयो आरो। बिदिनो एसे खम समनि थाखाय जायो। ओ खम समनि थाखाय जायोब्लाबो फाखोफोरा एसेबां नाङा अब्लाबो ओ गोनांथिखौ जोंङो दानो हायो एबा नांगौखिनि थाखाय जोङो बेखिनिखौ मावनो हायो आरो बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव बांसिन इन्दि खुन्दुंखौ दानायखौ नुनो मोनो एबा इन्दि खुन्दुंजोंनो बांसिनखौबो ओ नखरावनो जि दानायखौ नुनो मोनो। जिखौ मा मा दायो होनोब्ला फास्रा दायो ओ लोगोसेनो खायसेया जोमग्राबो दायो ओ दा बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव ओ गावबा गाव नखराव बांसिनानो हिसान दंखायो नालाय बेनि थाखायनो ओ दखनाखौ दायो। आरो फास्रा दायो बिदिनो हौवाफोरनि बेलायाव ओ गामसा दायो बिदिनो दायो आरो सोंनाय हनायखौथ' नोंथाङा जेरै बुंबाय बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो। ओ दानाय लुनायाव। ओ बिदिनो जोंनि ओनसोलाव दायो दानि समावथ' ओ गोदोनि जा ताथखाल तातिखाल दङ बेनि बागैबो दानि समाव ओ मेसिननि जा थाथखाले दङ आथिखाल ओ बेखौबो बाहाय नाय नुनो मोनो बेखौ ओ बेनि मुङा जादों जेकारनि जेकारनि मिसिन होनना बुङो बेखौ ओ बेवहाय जेरै जोंना ओ नख'राव जा नरमेल तातिखाल दङ बेफोरबायदिनिसाय बिनिया आलादा बिनि आग'रखौ ओ गिबियावनो जा ओ काट दङ ना? दंफानि काट दङ। बेवहाय खांना लानानै बिखौ ओ बेवहाय बेजोंनो नाथाय जेब्ला बेवहायबो दख'ना गामसा एबा बिहान बिदिनो ओ बिदिनो दाजायो आरो फास्रा बेफोरखौनो दाजायो आरो ओ बिदिनो ओ लोगो से जा बे जोंनि ओनसोलाव इन्दि खुन्दुखौ ओ मानो दायो एबा हिखौ मानो गाननांगौ? मोनोब्ला
औ खोनादों। दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनो हासिगोन नामा?